ओ नोंथां।
ओम खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा ओरैनो दंथयो ना?
ओं दङ नोंथां दङ
अ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो कल हरदोंमोन आङो
ओं नोंथां दे
माने जोंनि बे न बां जोङो माने थानाय न बायदिनि सायाव आरो ओं ओं दसे सम बुंग्रोदो ओमफ्राय आङो दाहाय बुंनोसै आरो
नंगौ नोंथां जोंनोथ जोंनोथ थानो थाखाय न नांगौ नङा होमबा जोंङो दा न नखौ जोङो औनेक रोखोमनि लुनो हायो ओरैबायदि लुनाय हौवाजोंबाबो हौवाखौ दाननानै खुन्था गायनानै बेनिफ्राय जोंङो सायाव थिं होयो सोरबा सोरबा सोरबाबा आरो प्लास्टिक होयो सोरबाबा अनेक रोखोमनि होनो हायो आरो जोङो दा थिंनि आरो प्लास्टिकनिफ्राय जोङो थानायखौ एसे मोजांसिनाव लाबोनो थाखाय जोङो दा इथा बाला अन्थाइ सिमिट लहा थिं बेफोरबायदिजों जोङो लुनो हायो आरो दा जोङो नखौ लुग्रोनो थाखाय जोङो गाहायाव मस्ला बाला सिमिट गलायनानै दै होनानै आरामै मा मस्लाखौ गलायनानै जोङो रद होनानै आरामनो थखथा बहायनानै आरामनो गाहायनिफ्राय जोङो दालायबोयो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव सायाव जोङो रद होखांनानै दालायखांनानै बेखौ राहोगोरनानै जोङो इथा गाथियो इथा गाथिनायाव जोंनो मस्ला बाला ओमफ्राय आरो जोङो मस बालाखौ जोङो सालिनानै आरामै इथाखौ थरसे थरसे लानानै जोङो इथाखौ गाथियो जेरै गाथियै गाथियै मोनब्रै मोनबासो जाबाथाय जोङो खोरखि होनांगौ जायो थानो थाखाय न जानो थाख थाखाय जोङो बेखौ होयै होयै होनानै इथाखौ गाथिसे गाथिसे गाथिनानै जोङो आराम जाबा ओमफ्राय जोङो थिं होनो थाखाय जोङो लहा सोरबाबा लहा होयो सोरबाबा बाथाम होयो सोरबाबा अनेक बायदि बायदि होयो आरो दा जोङो बांसिन नुनाया जोङो लहा थकथाफोरखौ हो बाथामफोरखौ होनाय जायो आरो बे होनायाव जोङो मानसिफोर हाजिराफोर लिंबोनानै मानानै जोङो लहाखौ एबा माखौ जालायनाय जायो आरो दा जोङो जालायै जालायै जालायनानै जोङो ओरैजाय प्लास्टार होनानै खोरखिफोरखौ सोरबाबा ओरैनो ग्लास होयो सोरहाबा दंफांफोरखौनो होयो बिदिनो रडफोरजों आरामै न इथाफोरजों लुनानै जोङो थायो आरो सोरबा थिंखौ गोजााहोयो सोरबा गुफुर होयो सोरबाबा गोथां होयो अनेक रोखोमनि होयो आ आरो ओमफ्राय सोरबाबा बिदिनो एसे नायै नायै सोरबाबा माहाजोन माहाजोनफ्रा ओरैनो न'फोरखौ इथाफोरजों लुयो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओरैनो औवानिजों। औवानि लुनानै औवाखौ सिंखावनानै गुनाफोरजों खानानै जोङो न'फोरखौ थानो थाखाय आरामै बानायनाय जायो आरो। दा जोङो मोसौफोरबाबो होन मानसिफोरबाबो होन। बेसेरो माने जिब जुना दाव लकेल दाउ हांसो बेफोरबो माने न'फोरखौ जोङो प्लास्टिकनि एबा थिंनि बानायनाय जायो आरो ओरैनो जोङो थिं थाम थिंफोरखौ औ नङाबा इन्जुरफोरखौ औवानिफोर होआबा जोङो माने लांदां जायो आरो दा ओंखायनो जोङो बेफोरबायदि होनानै थानांगौ गोनां जायो आरो। ओमफ्राय दा बिदिनो थायै थायै थानानै सोरनाबा न'आ गेग्रेब गुग्रेब बायला जिला जालाङो। ओमफ्राय जोंना दा एसे मोजां कन्डसनाव मानसिफ्राबो हाजिरा मावनाय मा मावनाय सानाव मावसे मावनानै जोङो न'आव न'आव हाजिरा मावनानै न'आव आरामसे थाफैनांगौ गोनां जायो आरो। ओंखायनो जोङो बुहुद खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो न' बानायनो थाखाय सोरनावबा हाजिरा मावनांगौ। सोरबाबा सोरनावबा बिदिनो आरामै थांनानै खामानिखौ मावहैनो हायो आरो। दा सोरबाबा एकथाला सोरबाबा दुइथाला सोरबाबा थिनथाला बिदिनो सिमिन्ट मस्लाफोरखौ होनानै आरामसे बानायो आरो दा नोंथांमोनथिंसो माब्रै बानायो। नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होदो दे नोंथां।
औ औ न'आथ' गोदोनि दिनाव बांसिनानो माने थुरिफोरजोंसो लुनाय जायोमोन बिदिनो औवा थुरि बिदिनो जेंला बायदिसिना दानख्रुबनानै गोदोहाय माने बिदिनो इन्जुरफोर दुमोमोन आरो ना न'फोर बानायनायाव गोदोनि न'फ्रा माने इसेबां बे ओ गोरा नङामोन माने। बिदिनो बारहुंगाफोर बारबा बायसिन दंफां दावला बायदि दंफां बायला बारसिनबा माने न'फ्रा बांसिन बायोमोन आरो एसे न'फ्रा एसे गोरा दाद नङामोन। गोदोहाय बांसिनानो माने थुरि न' बायदि न'जों बानायोमोन प्लास्टिक बायदि जेंलाब होनानै। बिदिनो खामिफोर बसिगोन बिदिनो पस्क प्लास्टिक खानानै बिदिनो उखुमफोर होयोमोन बिदिनो इन्जुरावबोसोरो औवानि जेंला एबा बेराफोर जानानै बिसोरो हाजों लिरोमोन लिरनानै बिसोरो बिदिनो थायोमोन आरो बिदिनो हाफ्रा बेवावबो बिदिनो लेथ्रा जायोमोन बिदिनो एम्फौ एनला बायदिसिना ससमा बिदिनो उरलाबायायनानै न'खौ लेथ्रा खालामो बि अखा हाबाथाय बिदिनो थांलाय फैलाय बिदिनो गिसि गालिनहां माहां दि दै जाबाय थायोमोन आरो दैया माने बिदिनो दैफोराथ' जेजों मेजोंनो बिदिनो हाबलाबायनाय अखाफोर बारफोरबा बा आरो न'फ्रा माने एसेबां माने गोरा जाया दा आरो दानि गोदान मुगायाव माने बांसिनानो माने जि थुरिफोरिनि न'खर लुला। गारजोबबाय माने गोदान ज जारबाय दानिया माने बांसिनानो। इथाफोरनि माबा आसाम टायप आसाम टाइप नङा जेरै आनि सिमेन्ट खुन्थानि सिमेन्टनि सिङाव रड थागोन। बिदिनो जोङो रडखौ जोङो अन्थाइफ्राव बाहायो जोङो आरो गाहायाव जोंना क्लिन्टार भिम बायदि थाजोबो बेफोरो न'खौफोरखौ गोख्रों खालामो आरो दाद खालामो। जों खुन्थाफोरखौ माने जोङो दानिया इ ओ सिमेन्ट अन्थाइ बाला जोङो मिक्स खामनानै दैजों लोगोसे जोङो मिक्स खालामनानै जों माने फरमा बानायनानै जों माने खुन्थाफोरखौ बानायनाय जायो। बेनि थाखाय खुन्थाफ्रा एसे गोरा बांसिन जायो। मजबुत जायो दाद जायो।आरो दा बांग्रिंफोर बायदि बायसान्स फैबाय बायबा माने एसे गफस द जेबो जायिनि थाखाय जोङो रडफोरखौ गोबां बिबांनि जायो दामि- दामि गोरा गोरा इदिनो ओ सिक्सटिन एम एम टुइन्टिम एम बायदि रडफोरखौ जोङो ओ हायो बिदिनो जोङो आसाम थेखथर बारा जि रडखौ होनाय नुनो मोना इदिनो खम फिसा फिसा रडफोरखौबो नाय नुनो मोनो।जेरै एडेमाम टेन एनम बायदि रडफोरखौ जोङो होनो मोनो होनाय नुनो मोनो। जों आसाम टाइपाव माने जोङो
इदिनो इन्जुरफोरखौ जोङो इथा जों होयो जों इथा खाथियो इथाखौ जों सिमेन्ट बाल सिमेन्ट जों बालाजोंल' जोङो मिक्स खालामनानै जों इथानि सायाव इथा सिमेन्ट बालाखौ माने मिक्स खालामनायखौ जोङो जाब बै जाबै जाबनानै माने जोङो इन्जुरफोरखौ होनाय जायो। बिदिनो उखुमखौबो जोङो थिं बायदि दैखौ होनाय जायो। थिङाबो गोबां रोखोमनि थायो गुफुर बिदिनो गोजा थायो गोथां थायो बिदिनो दामि थिंफ्रा माने बे दाम जायो एसे बिनो गुफुर थिंफ्रा बिदिनो गोबा थिंफ्रा दाम खम जायो माने माबाफोर फिथाइफोर हमनाला दंखलफोर फिथाइफोर न' खाथियाव थानायफोरना माने फिथाइफोर गोगलैबाथाय माने जिनो सान्स थायो। बिदिनो थिं गोबाब ओ इसेबां माने मसबुथ जाया इदिनो बारासेबां दाद जाया आरो थिं गोबाफ्रा। दायो माने थिं एसे दामिफो फ्रा एसे नायनोबो मोजां दामाबो गोसा जाबाय नालाय एसे न'फ्राबो मोजां नुयो सायस नुयो। थिंखौ जोङो होयो आरो आसाम टाइप न आसामनि जोंनि बे इन्जुराव इथा गोजौथिं ओमफिय बिदिनो गोबां बां डिजाइन बानायो मानसिफ्रा साइज साइसनो बिदिनो हा-हाबजेननायफ्राव बिदिनो बिबार बायदि होयो। बिबार
नायनो समायना नुनायनि। आरो गुबुन बायदि फैसा गोनांफोरा बिदिनो आर सि सि बायदि लुयो आर सि सि आवबो गोबां दामि दामि बिदिनो सिक्सटिन टुवन्टि एम एम बायदि गिदिर गिदिर रडखौफोरखौ होनानांगौ जायो। बे आर सि होननाय न'आव मोने। खुन्थाफ्रा थाजोबगोन इथाफ्राबो थाजोबगोन बिदिनो इनजुराव खिन्थु थिंनि जायगायाव माने बेसेखौ दाहालायनाय जायो आरो रड खानानै गोजौआवहाय माने र'डखौनो माने फुरा जालि खाजोबनांगौ जायो। एखेबारे गुवारओै र'थखौ खाजोबनानै बेयाव मा माने साथारिं बायदिसिना थ'कताफोरजों सुंखांनानै गासिखौबो सुंख्रांजोबनानै औवाजों माने बेफोरखौ सिमेन्ट दालायना सिमेन्ट अन्थाइ बाला मिक्स जोङो खामनानै दैजों जोङो सिमेन्ट अन्थाय बाला आरो दैजों जोङो मिक्स खालामनानै जोङो माने मस्ला बानायनाय जायो बे मस्लाखौ जों माने जोंनि बे न' लुनायाव होयो आरो स्लेब होनो आरो बेखौ साद दालायाव जोङो बेखौ होयोबाथाय उखुमाबो जाबाय थिंनि गोनांथि गैला आरो बिदि नङा गोबां जोरो थिंआ जोंनि थिंनि न'आ सय सात जोरो ओमफ्राय बिदि दालायनायफ्रा बांसिन गोबावै जोरो बिनि थाखाय माने आर सि सि न'फ्रा एसे साबसिन जायो नायनोबो समायना जायो गोबां दाद जायो गफस जायो बिनि थाखाय माने आर सि सिया एसे फैसाबो बांसिन थाङो। बिदिनो जानला मोनला मानसिफ्रा बिदिनो लुनो हानो नागिरा दा गोबां रांनि गोनांथि जायो नो थाखाय बे न'आ एसे दामि न' नालाय एसे हेभि जायो नङा मानसिनो थानो थाखाय गोबां इदिनो न' नांगौ जायो न'आनो माने आस थिं गोनां न'फ्रा माने बोरायलांबाय थायो बिदिनो गोदान लुनांगौ जाबाय थायो बिदि आर सि सिफोर लुनो लुनानै दोनो बा माने बिदि सोलायबाय थानो गोनांथि गैया आरो खेबसे लुबानो जाखायो माने
दा सावरायनायाथ' बहुद सावरायबायना नोंथां
औ सावरायबाय
होमबा बेखिनियावनो ओ
जाथ'सिगोन ना नोंथां?
अ दे होमबा नोंथां दे